औ नोंथां। औ खोनादों नोंथां नोंथाङा माबोरै दङ'?
गोजोन मोनाबिलिसिम जासिहरनाय थाबाय।
औ गोजोनथों नोंथां, औ खोनादों नोंथां।
औ औ नोंथां। बायदोंमोन एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां हागोन नोंथां। आं बिदि बिदिब्ला गय आबादनि सोमोन्दै फोरमायनो लाबाय गिबियावनो गय आबाद खौ मावनो थाखाय मोनसे मोजां जायगा सायख'नानै लानाय जायो। बे जायगाया गोजौ दै थायै जानो नांगोन। आरो दै एसे थाब्लाबो थाबै रानलांबा मोजां। बेबायदिनो बे जायगायाव गायनो थाखाय मोजां जायो। बेनि उनाव जोलै सायख'नाय जोलै सायख' ख'नायनि बेलायाव मोजां रोखोमनि जोलैखौ खौ बासिनानै लानांगौ जेरैहाय गयनि फिथाइया गिदिर जायोब्ला बियो जोलैनि थाखाय साबजाथाव एबा बेहयाव खन थानायखौबो आन्दास खालामनानै लानो हायो जुदि खना मोजांब्ला बै गयनि जोलैयाबो मोजां जागोनखौ आसा खालामनो हायो। बेनि उनाव बेखौ मोनसे जायगायाव जावैनो हायो जावैखांनायनि उनाव बेखौ नै बोसोर बोसोर एबा थाम बोसोरनि उनाव गायनो थाखाय थियारि खालामना लानो हायो। बेनि उनाव बेखौ गायनो थाखाय बै थिखानाय जायगायाव लांनो हायो। गायनायनि बेलायाव सरासनस्रायै द' फुटनिफ्राय दाइन फुट गोजान जान्थायाव गायोब्ला मोजां जायो मानो होनोब्ला बेबादि जान्थायाव गायोब्ला थोजासे हासार दै आरो गोगो बार मोननायनि खाबु थायो बेबादिनो गायखांनायनि उनाव बेखौ जोथोन लानायाबो जोबोद गोनांथि जोथोन लानायनि थाखाय बेखौ फोसाबनो नांगोन जेरैहाय बेनि गुदि हाग्राफोरखौ फोसाबनो गोनां जायो आरो सुनै फोननानै होनाय जायो आरो बेराम आजार नांदोंब्ला बेखौ माखासे बेनि उनाव बियो लासै लासैनो देरलांनो लायो जुदि बेखौ थाबै फि फिथाइ थायहोनो सानोब्ला बेखौ बोसोराव खनफ्रोमबो जायगा सोलायनो गोनां जायो जायगा सोलायोब्ला थाब थायो होननानै गोबां मानसिफ्रा फोथायनाय दङ आरो बियो जायोबो बेबादिनो सरासनस्रायै गायजेननायनिफ्राय स्निनिफ्राय दाइन बोसोरनि उनाव बियो फिथाइ थाइनो लायो जुदि बेखौ बोसोरफ्रोमबो गायस्लाय गायस्लाय होबाय थायोब्ला ब्रै बा बोसोरावनो थायनायनि खाबु थायो। गय बिफांजों लोगोसे फाथैखौबो बै गयनि बिफाङाव
मानला होफानो हायो पाथैखौ होफा होयोब्ला जोबोद मुलाम्फा गोनां जायो आरो बेनि अनगायैबो बेहाय हासार होनायाबो जोबोद गोनांथि हासार होनायनि बेलायाव बेखौ रासायनारि हासार बाहायाब्ला साबसिन रासायनारि हासार बाहायनायनि सोलायै गोबोर हासार होयोब्ला बांसिन मोजां जायो फिथाइाबो देरो आरो फिथाइया मोजां खालारनि मोजां गाबनि जायो। ओ। आरो बिफांनि महर मुस्तयाबो मोजाङैनो थायो। आर बेबायदिनो फाथैनि बिफाङआो बे गोबोर हासारजोंनो साबखाङो। बेरामफोरनि बेलायाव सावरायनो थाङोब्ला बेफोर गय बिफांफोरा माखासे बेरामफोरजों सन्देर जानो नागिरो बेनि थाखाय सुनै फोननो नांगौ आरो माखासे सान्दुं नांनाय नाङैनि बेनि सायाव जोथोन लानो नांगौ। बांद्राय सान्दुं नाङोब्लाबो थैनो लायो बेनि अनगायैबो दै हासार होनाय बेखौबो थि थियै नोजोर होबाय थानो नांगौ। बेबादिनो खालामब्ला दिहुनथाया बाङो। बेबायदि नो दिहुनथाइ बांनायजों रांखान्थियारि जौगानाया जायो जाउनाव बियो रांखान्थि जौगानायनि थाखाय जोबोद गोनांथि गोनां। आंनि बुं नांगौआ एसेनोसै नोंथां नोंथाङा दायो फाथो आबादनि सोमोन्दै
औ औ नोंथां बिदिब्ला आङो फोरमायनोसै जा फाथो औ जा फाथ जों आबाद गायनो थाखाय ओ। मोनसे जायगा थानांगोन एबा हा थानांगोन। जाय गुवार जायगा नङाबा गुसेब जायखिया जोंहा फाथो आबाद मावनो थाखाय गुवारबाबो जायो गुसेबाबो जायो बे नोंनि गोसोसो आरोना? नों बेसेबां गुवार गायनानै नो जोङो। आं फाथो आबाद गायनो थाखाय सिगाङावनो हाखौहाय बा स्रां स्रिं खालायनानै लाग्रोनांगोन। ओ हाफोरा गायबा जों बे हाखौ खोनानै लानांगोन बिनि उनाव जोङो जेब्ला जोङो बे फाथो आबाद गायगोन हाखौहाय मोनगोन एबा साफा खारायगोन जों बेयावहाय बे हाखौहाय ओ हालेवनानै एबा खदालजों जाग्लिनानै जोङो दोननांगौ जायो। गोदोनि मुगायावथ' जोङो खदालजोंनो जावफेनाय जायो। औ आखाय जों
औ।
खदालजों जावफैनानै जोङो गायनाय जायोमोन। नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोङो ट्रेक्टरफोर बाहायनाय नुनो मोनबाय ट्रेक्टरफोरनि गेजेरजोंसो आथिखालनि मुगायाव बा आथिखालनि मुगानि सुबुंफ्रा आबादफोरखौ मावनो हमबाय आं
जेब्लानाखि आबाद खालामगोना बुरजा जागोन अब्ला जोङो ट्रेक्टर बाहायनायानो गाहाम ओ मानो होनोब्ला खदालजों जोङो एफाग्रां गुवार हाखौ जावनांगौआ ओ मामुलि नङा जायनि थाखायनो जोङो ओ ट्रेक्टरफोर बाहायनायाबो मोजां जायो बेनि उनाव जोङो जेब्ला हालएवखांगोन अब्ला जोङो ओ ओ बेयावहाय गोबोरखि एबा जायखौ जोङो हासार मिथिंगानिफ्राय मोननाय हासार आ बेखौ जोङो होनाय जायो गोबोरखिखौ जोङो गोरानखौसो होनाय जायो गोरान गो गोरान गोबोरखिखौ जोङो आखाइजों सारै सारै होनाय जायो। गोथां गोबोरखिखौ होयोब्ला मैगंफोरा मोजां जाया मैगंफोरा थैलांनोसो हमो। आ बा मेगंआ रोमोनानै रोमोलाङो रोमोनानै लास्टावहाय थैहैनायानो जाखायोखा। आ बेनि उनाव जोङो गोबोरखि रानखानायखौ लाबोनानै जोङो सार फैनांगौ जोंनि बे फाथो आबाद खालामगोन हायावहाय। ओमफाय जेब्ला जोङो सारफैनांगोन बिनि उनाव ओ जोङो अखानायै नङाबा बेलासिफोराव जोङो बाजाराव थांनानै ओ मो जां जोलै लानानै फैनांगोन मोजां फाथोननि जोलै। ओ फाथो बेगरखौ लानानै फैनांगोन जोङो फाथो बेगरखौ न'आव लाबोखांनायनि उनाव जोङो बेखौहाय ओ जोंनि बे हासार होनानै दोननो हायावहाय फोहैनो नांगोन। ओ बेखौ फोनो थाखाय जोङो आखाइजोंनो फोनाय जायो आखाइजों आखाइ मुथे मुथायाव लानानै जोङो बेखौ सारहोनाय जायो जेसेबां गुवार हा। एसेबां ओ बेसेबां नांगोन जोंहा बेखौ ज मा खालामनानै बायनानै लानानै जोङो ओ फारि फारि फारि सारनानै बेखौ फोनांगौ जायो जेब्ला फोखांगोन आ बेखौ जोङो जोथोन लाबाय थानांगोन जोङो जोथोन लायालासेनो ओ दोनबाथ' जानाय नङा ओ जोङो मोसौ बोरमा हाबैनि थाखाय जोंनि बे फाथो आबादथिलिखौहाय ओ अ माजों ओ नङाब्ला मुसारिफोरजों ओ जोङो माबा बेरा होनांगोन आरो बेरा होनानै दोनोब्लासो बा दुमखनानै दोनोब्लासो जाहाथे मोसौ बोरमा अमा दाउफोरा डिस्टार्ब खालामनो हाया। जोंनि आबादा मोजाङै मोजां जालाङो बेनि थाखायनो जोङो आबादफोरखौ मावोब्ला जोथोनै लानांगौ बा नोजोर होनांगौदि ओ जोंनि आबादाहाय खहा जा जादोंब्ला जोङो बेखौ थाबैनो ओ खहा जाहोआ लासे जोङो खामानिफोरखौ मावनांगौ। ओम दाउ अमा हाबनो हायैनि थाखाय जोङो बेराखौ होनाय जायो। बेरा होखांनायनि उनाव जोङो ओ जेब्लानाखि फाथोआ एसे देरगोन
एबा खिलिहांगोन अब्ला जोङो बे फाथोआव ओ जोंनि बे फाथोआवहाय गोबां हाग्राफोराहाय रुजफैबाय। ओ बे हाग्रा फोरा जेब्ला रज'गोन अब्ला जोंनि बे फाथोआहाय देरनो सान्सखौनो मोननाय नङा। आ देरनो सुबिदाखौनो बिसोरो मोननाय नङा। जायनि थाखाय जोङो जेब्लानाखि बे जोंनि फाथो गायनाय आबादावहाय ओ फिफां हाग्रा बिफांफोरा रजगोन अब्ला जोङो बेखौ फुनानै होबाय थानांगौ जायो। ओ फुनानै होयाबाथाय बियो गिदिर गिदिर जानानै जोंनि मैगंखौहाय ओ थांनायावहाय एबा मोजाङै थांनायावहाय ओ हेफाजाब होया गाज्रि गोहोम खग्लैयो। बेनि थाखाय जोङो हाग्राफोरखौ फुनानै गारहैनांगौ। उनावहाय जेब्ला फाथो आबादा देरगोन अ अब्ला जोङो बे फाथो आबादखौहाय
ओ फाननानै फाथो आबादखौ माने जोङो बे फाथो बिलाइखौ हाय फानानै रांबो खामायनो हायो हाथाय बाजाराव लांनानै आरो जोङो बे फाथोनि ओ जायनाखि देन्था बेखौ जोङो एबा फिफां बेखौ जोङो दैयाव सोमनानै जोङो बेनिफ्राय दिरुंबो बानायनाय जायो। जायखौ जोङो फाथोनि दिरुं बुंनाय जायो आरो जेब्ला जोंहा बे फाथोनि दिरुंखौ बरनखांगोन अब्ला जोङो बिनिफ्राय माखासे ओ बायखोन्दा फिफांफोर मोनगोन जायखौ जों